खोनादोंना नोंथां? ओ बिदिब्ला जों दिनै ओ दायो मोनसे टपिकनि सायाव ओ सावरायनो ओ सम होनो हागोन ना नोंथाङा? औ बिदिब्ला जों दिनै ओ बर' हारिया ओ मैहुर खालामनो मोजां मोनग्रा जों बयबो मिथिखायो माने बर'फोरा ओ माबायदि मैहुर खालामनानै जाबोयोमोन एबा जाबोदोंमोन ओ माबायदि जुनारफोरनि सायाव ए दायो माबोरै जागासिनो दं नै बेफोरनि सायाव नोंथाङा ओ एसेसो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ
मैहुर खालामनाय बुङोब्लाथ' दा जोंनि गोदान सुबुंफोरा बिद दि मैहुर खालामला गोदो गोदायसो बांसिन खालामोमोन। जेब्ला हाग्रायाव थानानै मैहुर खालामनानैनो जायोमोन बिसोरो।
औ नंगौ नोंथां।
जेरै बिसोरो सिगां थ' बिदि बारा जेबो गैयामोन नालाय। बिसोरो हाग्रानि हाग्रानि बेसादफोरजोंनो बोरलाफोर बानायनानै अन्थाइफोरजों बिदि सेखा एबा जंफोर बानायनानै बिदिजोंनो सिगां गोदोनि मानसिफोरा बिदि मैहुर खालामोमोन।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दाथ' बेफोरखौ बिदि खालामला सिगां बिदिनो मानसिफोरा बारा जेबो मावनो रोङामोन नालाय बिदिनो मैुर खालामनानैनो थांनानै थायोमोन जायोमोन
नंगौ नोंथां ओ थिगानो बेबायदियनो जोंनि ओ बर' हारिनि गेजेराव नै गोदोनिफ्रायनो मैहुर खालामनाय होननाया माने ओ आजै आजौमोननिफ्रायनो माने दासिमबो फ्राय जाय गा लायै जायगा दासिमावबो सोलिनायखौ नुनो मोनबोदों आरो जेरै खाथिनि हाग्राफोराव जेरै ओ मैहुर खालामनो थाखाय जेरै गोनांथि जानाय आगजुफोर ओ गनफोरखौ जं खालामनानै लायोमोन ओ फाथोनि दिरुंफोरखौ फिनजुर बानायनानै लायोमोन ओ दिरुंफोरनि जे बानायनानै लायोमोन बेबायदिनो अमा ओ हाग्रानि अमाफोरखौ हमनोब्ला माने सानानै ओ बेफोरबायद दि गनफोरनि जं बानायनानै माने ओ सुनानै एबा थांगोनफोरजों गोदोथ' जेबो गैयामोन नालाय माबा गावग्रा बुस्थुफोर जेबो गैयामोन नालाय माने बैफोर समावहाय ओ थांगोन अन्थाइ नै बेफोर बुस्थुफोरजों बुथारनानै माने न' फा से लाबोयोमोन आरो नाथाय बेखौहाय गो दोनि समाव फाननो थाखाय हाथाइ बाजार ओ बेफोरबायदि एभेलेबोेल गैयामोन बेफोरखौहाय न'आवनो माने ओ रंजा खुसियै ओ गामि ओनसोलनि जा सा फा सानै मानसि बिथांमोनजों ओ रंजा बाजायै ओ जानायखौ नु नो मोनोमोन आरो माने नुबोदों आरो आरो मोनसे एन थ्रेस्टिं खोथा माने बेफोरनिफ्रायनो जे ओ जोंनि बर'आव दङ'ना जा थ्रा गान होनाय दङ'ना माने जाय खौ इंराजियाव बैफोर बुंलायलायो वान एक्ट फ्ले थि ओ खिन्थिगासे थुनफावथाय
औ औ
दायो लानदां जेरै लानदां बैसागुफोराव माब्लाबा माब ब्लाबानि समाव नुनो मोनोना नै औ बैफोरो माने ओ नै बैफोरबायदि मैहुर खालामनायनिफ्रायनो ओ जोनोम जाबोदों होननानैबो माखासे ओ बिजाबफोराव लिरनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो नो आरो नोंथां औ बै बैफोरो आरो लोगोसे नैद ओ जेरै सेसा होनो सेसा होन आरो नेवलाय नेवलाय नेवलायफोरखौथ' दासिमावबो बारि
ओ बबेबा बारि खनायाव एबा न'निफ्राय ओंखारनाय समाव लामाजों ओ साइकेलजों थांनाय समाव माने दासिमबो ओ जायगा लायो जायगा ओफ्राय आं जोंनिथिंजायनिखोन बुंनोसै नोंथां माने जोंनि। दासिमावबो ओ नेवलायफोरखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला ओ लामाजों साइखेल सालायलाङो बे समाव जेब्ला नेवलाया बारस'नानै होयो। बारस'नानै ओ बबेबा हाग्रा दखरसेयाव हाबनानै थायो नाथाय बेयावहाय ओ मानिबा एन्जर गुदुं नङाब्ला माबा मोनसे गुदुंफोर दङब्ला माने बेयावहाय नेवलाय हाथ' गावनि असे गुदुं थाया नालाय
औ
उ बै गुदुंफोरा हाबनानै थायो बेयावनो ओ साफा सानै मानसिजों। सोरगिदिं थानानै बै गुदुंफोरखौ माने ओ हा एबा अन्थाइ एबा जाबोरफोरजों माथुनानै गारबोनानै माने न'फोराव खदाल नङाबा सिखा लांफैनानै बै नेवलाय थानाय जायगासिम लांनानै बै नेवलायखौ माने जावनानै लाबोयो आरो नोंथां।
औ औ
बेबायदिनो जावनानै लाबोनानैहाय न'फोराव ओ सावनानै। बिगुर बिगुरफोरखौ मोजां फोसाबनानै जेरै अन्थाइ बाजाब होनो अन्थाइ बाजाब। मिथियोना नोंथां अन्थाइ बाजाब आरो बै नोरसिं बिलाइ औ नै बेेफोरजों संनानै जायो आरो। मे जोबोद गोथाव मोनो माने मोदोमग्लायनाय मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो गोदो गोदायनि फ्रायनो ओ जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि मैहुर खालामनाया दंबोयोमोन आरो नाथाय आथिखालाव माखासे सरखारि एबा गभमेन्टनि नोजोरजों बैफोरबायदि जिब जुनार बुथारनाय एबा मैहुर खालामनाय बेफोरखौ सरखारारनि नोजोरनिफ्राय बन्द' खालामनायलाय ओ आथिखाल बिथिङाव। माने फ्राय नुनो थांलिया आरो।
औ।
नुनो थांलिया। आरो बेजों लोगोसे ओ जेरै नाफोरखौबो मैहुर खालामनाय होयो जेरै ना हमनो थाखाय खाथिनि बिलोआव एबा खाथिनि दैसायाव ओ जेरै फासिजाल ओ जेखाइ खबाय।
औ
जेफोरखौ लानानै खाथिनि बिलो एबा दैसाफोराव माने हमनानै लाबोनानै ओ जाफैनायखौ नुनो मोनो आरो। जोबोद गोथाव मोनो आरो बै ओ सेनफोराव सानानै दोननाय ना फिसा फिसाखौ ना नोंथां। नैबे दाबायदि बोथोराव ओ गरम बो थोराव जोबोद मैथा गोखै मैथा बांगालजों सङोब्ला माने जोबोद गोथाव मोनो आरो माने सान्दुं दां दांगारो होननानै बुङोमोना बै समावहाय आबै आबौमोना।
औ औ बुङोमोन ओं।
औ गोथाव मोनो आरो।
औ
बेफोरजोंनो माने जोंनि बर' समाजा ओ जिउ खुंबोदों होननानै ओ जों मिथिनो मोनो आरो। नोंथां नोंथांमोननिथिं बैफोर नाफोरखौ माबोरै हमो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ बैदिनो ओ जोंनिथिंबो जेब्ला दा दैलांआव माइ गायो अब्ला बेफोरावबो ना फैयो। बेफोरखो दंग' फिसा फि जा बिदिनिखो सेनफोर सानानै दोनो ओमफाय बिदिनो फुङाव नायहैयो बिदिनो सेनाव मोनबोयो आरो एसे दैमा गिदिरफोरनिखो मुस्रि एबा जे बिदिजोबो सोंनानै हमथायो ।
औ
बिदिनो आरो जेब्ला मागो दमासि फैयो अब्लाबो दाबो अबेबा अबेबा जायगा थिं बिदिनो सेसाफोर होनो थाङो हाग्रायाव मागोनि खेबसे बयबो जयै लोगो नांनानै बिदिनो सेसा फोर मैहुर खामनो थाङो ।
नंगौ नंगौ।
आरो बिदिनो हाग्रानि दाउफोरबो बिदि फैयो आरो हा नुफेरि मालाबा मालाबा बेफोरखौबो हाजोनिफाय फैनाय नुनो मोनो। जेरै दावमासार बिदिनो बायदि बायदि दाउ फैयो आरो। बेरायनो बेफोरखौबो नुनो मोनो ।
मोजां। बेबायदिनो मैहुर खालामनाया जोंहा बे नाफोरल' नङा जोङो जोंनि बर' आइजोफोराबो ओ गोदोनिफ्रायनो जेरै ना गुरनाय साम' खननाय खांख्राइ हमनाय नैबेफोरखोबो जोंनि बर' आइजोफोराबो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जानोल' नङा ओ दासिमावबो माने हो फ्राय जोंनि बर' आइजोफोरखौ खाथियाव थानाय बिलो नोङाबा दैसाफोराव दासिमबावबो ना गुरनानै लायनायखौ ओ नुनो मोनो आरो आरो बेखौहाय माखासे जानो दोननानै माखासे गावसिनि न'खर खुंनो थाखाय खाथिनि खाथिनि हाथाय बाजारफोराव ओ फानहैनानै जि गावसिनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ लानानै ओ फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
ओं नोंगौ नोंथां।
आरो बै ओ मोनसे इन्ट्रेस्टिं खोथा नोंथां जेरै ओ खांख्राइ बै खांख्राइखौ मोनबोयोब्ला माने ओ जायखौ बुङो ओ बै मोनसे हाग्रानि नेरसिं बिलाइफोरजों बाथोन देनानै जायोमोन आरो ओ ओ हाग्राफोराव मोननाय बै बारिफोराव रज'नानै थायोना ओ माबा मोनसे माइसुन्द्रि खांख्रा खांख्राइ ख्रायजों माइ सुन्द्रिजों बाथोन देनानै जायोमोन आरो नोंथां आं दासिमबो माब्लाबा मोनोब्ला जायो बुहुत गो थाव मोनो आरो नोंथां बेफोर बुस्थुफोरखौ जानानै ।
बेबायदिनो ओ जोंनि बर' समाजाव मैहुर खालामनाया ओ सोलिबोदों आरो नोंथां ।
खोनादोंना नोंथां? हेलौ